खोनादोना? औ नोंथाङा फ्रि दङ नामा?
औ दाथ' आं फ्रियानो
औ औ फ्रिबा नोंथांजों मोनसे आयदानि सायाव सा सावरायनि
औ दे सावरायजागोन दे
औ औ आयदाया जाहैबाय जोंनि बर'फोरनि गाननाय जोमनायनि सायाव आरो गोदो औ गोदो माबायदिमोन दा माबायदि सोलायबोखो बेफोरनि सायावनो एसे सावरायनो सानदों आरो
औ जागोन दे
औ औ बर'फोरनि गाननाय जोमनाय होनबाथ' माने बिराद ओ जों दा मा दा बिराद मोजां गोदो गोदायनिफ्रायनो बर'फोरा गावबा गावनो दानानै लुनानै जेनेबा बर' आइजोफोरा बांसिनै ओ गावनो जेनेबा दानानै लुनानै गानबोदों बा न'खरनि ओ न'खरनि माबाफोरनोबो सोद्रोमाफोरनोबो बा हौवाफोरनो गथ' गथायफोरनो दानानै होबो गानहोबोदो आरो ना ओ बिदिनो ओ दखनायानो जा बा आर'नाइ बा बे हौवाफोरनि गामसा बेफोरखौ माने बर' आइजोफोरा गोदो गोदायनिफ्रायनो दानो रों-रोंबोयो आरोना दा माने ओरैबायदि एक्सपार्ट बिसोरो बै ओ मिथिंगायाव थिंगायाव नुनाय बायदिसिना बि-बिबार बा फिथाइ सामथाइ बा जिब जुनार बेफो बेखौनो माने बे आगर हिसाबै बिसोरो गोदो एरोमोन आरोना दाबो बेफोरनि माबा नुनो मोनो खायसे खायसे जायगायाव फुराना थायोना बे गोदोनि बुरै फोरनियाव आबैमोननियाव बिसिनियाव नुनो मोनो आरो ना आगोलनि बे आइजोफोरनि दानाया माबायदिमोन दाबो नुनो मोनो खायसे खायसे बे गवालपारा एरियाथिं बांसिन नुनो मोनो आरना आंथ' रियेलाव नुवाखै खिन्थु माने फेसबुकफोरनि जोहै नुनो मोनदों आरोना बिराद मोजां मोजां बानायोमोन आगोल एसे आलदामोन आरो आगोलनि डिजाइनफोरा एदम फुरा माने ओ मिथिंगाजों गोरोबनानै थानाय बेफोर माने नुसार जोबो आरोना बेफोर खौ बेफोराव माबायाव नायबाथाय आगरफ्राव नायबाथाय उम फारसेनिफ्राय जिब जुनारखौ लानानै बा बिसोर मा नुयो बे अख्राङाव बिरलांनाय दाउफोर बेफोरखौनो माने एरनो रोङोमोनो आरो माने बिजाबफोरावबो फरायनो मोनदों बिदिनो ओ बे दानाय औ औ औ औ औ बेफोरखौबो माने फरायनो फरायनो मोनदों आरो ना बेफोरखौ माने फरायनायजों लोगोसे माने जोङो दा बेफोरखो गवालारा एरिया फोरनि माबाफोरखौ नुयोब्ला माने दानाय लुनायखो माने आगोलनि फुराना जिफोरखौ नुयोब्लाथाय माने अ नंमारगो बै आगोलनिफोरा आगोलनि आइजो फोरा इमान एखिनियावलासे माने दानो रोंगोमोन बिदि माने मोनसे नुनो मोनो आरोना माने प्रुप हिसाबै आरोना उम उम ओमफाय बिदिनो बे गाबफोरखौबोथ' ओ हारसिं हारसिं गावसोरनो बानायोमोन ना बिफां लाइफांनि बे फिथाइ-फिथाइ फोरजों सिलेखा फिथाइ ओमफ्राय माबा माबि फिथाइ दङ'मोन आं नामफोरखौ बावजोबबायसो। बिसोर गावबा गावनो औ ओं
माबा सेलेखा फिथाइ आरो फारसेथिं बै माखासे थास' थास' गोसोमफोरखौबो बै जेनेबा रुनानै मोनसे बेनि कालारा माबायदि खौ जोङो होयोमोन आरो बेखौनो गाब गानाय बुङोमोन नङा होमबा?
औ औ नंगौ।
औ
औ बिदि खालामनानै गानबोयोमोन आरो बायनाय सिस्टेम फाननाय सिस्टेम आगोल गैयामोन ना? बांसिनथ' गावबा गावनो ओ गावबा गावनो दानानै गानोमोन। गथ' ग'थायनो दानानै होयोमान इदि दानियाथ' खिनथु सोलायबोबाय नोंथाङा मा बुंनो सानो दानि सोलायबोनायनि सायाव
अ दानि सोलायनायाथ' बिदिनो जों गाननाय जोमनायनि बेलायाव जों गोदो गाव गावनो आखाइजों दायोमोन। जेनेबा बर' आइजोफ्रा दानाय लुनायाव जोबोद आखा फाखाब नोंथाङाबो बुंथिलांबाय जेनेबा दानदिसो सिगाङाव नाथाय आथिखालाव जोङो आखाइजों दानानै गाननाय जोमनायखौ बुहुत खम नुनो मोनसै माने
औ औ नंगौ।
बाहेरायाव दानानै फाननाय बेफोरखौ बायनानै गाननाय आथिखालावथ' गोबां गोदान गोदान जेनेबा नामफोर नामफोरानो बिराद गोदान गोदान जोंथ' गोसोयावनो थाया जेनेबा माबा रेगेरेगां बिबार बायदिसिना बुहुद बायदिसिना खोनायो आरो ओमफ्राय बबे बबे सिया मा नाम बेफोरखौथ' जों मिथिया जेनेबा
औ औ
आथिखालाव माबायदि समायनासिन खालामनो हायो जेनेबा। समाय होसिननो हायो बेफोरखौ मानसिफोरनि साननाया बेबायदि मोनसे फैयो नालाय दाना नोङो आथिखालावथ' बांसिन बायनानैसो गोनो नालाय बर' आइजो
औ औ
बिसोर बेफोरो बिसोरखौ माने बै जाय मानसिया फानो जाय मानसिया दा बेफोरखौ मावो दानायनि बेफोर माने माबायदि मानसि होनोनो हागोन नों माबायदि बांसिन प्रडाक्ट खालामनो हागोन बेखौ नायनानै जेनेबा गोदान गोदान माखासे प्रडाक्ट दिहुनबाय थायो आरो बेफोरबाय गोबां सोलायबोबाय जेनेबा गोदो आखाइजोंनो नोङो
गाननो जोमनो थाखाय नोङो खुनदुंफोरखौ जों माबायदि दिहुनोमोन जेनेबा इनदि न'निफ्राय जोङो खुनदु दिहुननानै जि दायोमोन।
ओम
बेफोरो गोमालांजोबाय जेनेबा
ओम
हौवाफोरनि थाखाय गामसा हिनजावफ्रा दानानै होयोमोन नङा होन बा न'खरनि आइजोफोरा ओ आरो जोङो गोजां बोथोराव थ' आथिखालनि बायदि बिदि जेकेट सुइटार सिगाङाव बेबादि माबा गैयामोन जो गोदोनि समाव जेनेबा बै सिमा जि आरो उल सि होननाय दायोमोन बेफोरजोंनो जेनेबा बिराद मोजां गोजां गाहोयोमोन आरो रोजा मोजां गुदुं आराम जायोमोन आरो। आरो बेफोर जिफोरावनो बिराद मोजां मोजां आगरफोर एरोमोन जेनेबा
औ नोंंगौ
बै दख'नाफोर दानाय समाव नोङो बै गरखा गंब्रै गंबा होनानलायनाय आगर बिदि एरोमोन माबायदि माबायदि जायो जोंथ' बारा मिथिला आगर गुबैफोरनि मोजां मोजां दानानै गानो।
औ
बेफोर आरो दा जोङो आथिखालाव मेसिनजों दानाय बेफोरबायदि जिफोरखौ गाननानै जेनेबा जोंनि बै फुराना आगरफोरा मा मामोन जोङो मा मा नामै मोनथियोमोन बेफोरबो गोमालांबाय आरो जोंना
औ नंगौ
आगर गुबै थाइगिर बिबार जेखाइ आगर दाउसा मोख्रेब मावाउजि आब आगर बायदि बायदि बिराद आगर दङ ना? जोंनि बर' फोरनियाव हाजो आगर दिंखिया आगर बेफोरबायदिफोरखौ जोङो दा बबे आगरा मा बेखौ जोङो मोनथियै जालांबाय जेनेबा
औ नंगौ
नोङो दा आरो गोबाङानोथ' दानिया बर'नि दख'ना गामसाफोरखौ गाननो थाखाय हिनजावफ्रा माखासे बेलेग हादरनिफ्राय फैनाय माखासे ड्रेसफोर बेफोरखौ गाननाय जों नुबाय आरो आरो हौवा हौवासाफोराबो नोङो गामसानि जायगायाव लंपेन्ट हाफपेन्ट गोबां गाननाय बिदि सोलायबोजोबबाय आरो जेनेबा आथिखालाव
दानिया माने बर'औ बर' फोरनिख्रुय बांसिन बे गुबुन हारिफोरखौसो दख'ना दानाय बा मिसिन दानायखौ जेनेबा मिसिनावसो दायो बांसिन बेले बेलेग स्टेटनिफ्राय फैनाय बांसिन नुयोना।
आसामाव फानफैनायफ्रानो दा बांसिन वेष्ट बेंगल जेनेबा बे बादि
ओमफ्राय बेलेग हारिफ्रा बेलेग हारिनि मानसिफोरासो माबायो आरो ना। माने बिनि बिगोमाफोरा माने बेलेग हारिनिसो मानसि गोजा जोंनि माने बर' मानसिफोरा बांद्राय बिदि गिदिर गिदिर माबा नङा आरोना जेनेबा गिदिर गिदिर दानाय लुनायनि माबा गैया खिन्थु मालाय गुबुन हारिनिफोरा
जोंनि औ जोंनि बर'फ्रा एसां रोङाखै जेनेबा बिसोरो दा जोंनि दोरोङारि गाननाय जोमनायखौ लानानै बिसोर मोनसे मोजां बिजनेस सोलिबाय गावसोर थांना थानायनि राहा जोंनिखौ लानानै बिसोर दा गावसोर गावनि थांना थानायनि राहाखौ खालामना लानो हाबाय
औ औ माने जोंनिया जोंनि बर'फोरा माने जोंनि बर'फोरनि प्रडाक्सन लेभेला बुरजा नङा आरो ना जाय गुबुन हारिफोरनि कम्पेयार खालामबा माने गुबुन हारिफोरनियासो बांसिन दा जोंनि आसामावनो जा जेनेबा बांसिन माने गुबुन हारिफ्रासो बांसिन सिन माबा खालामगासिनो आरोना प्र दिहुनगासिनो प्रदाकखौ ओमफ्राय आरो बिसिनियानो बांसिन सेल जागासिनो ओमफ्राय बिसोरनि मानसियानो बांसिन जेनेबा लाब जागासिनो जोंनि मानसिया माने बेखौ माबानानै लानो रोङाखै आरो ना दा एसे एसे लासै लासै जाबोगासिनो आरो एसे खिन्थु बुहुत बुहुत खम नुयो आरो दा एसे जाबोबाय आरो होमबाबो मोजां बिदि माने जे बिसोरो नङाबाथ' जेनेबा जों जों दानि दानिफ्रायनो जों जुदि खालामलाङाब्ला बेसोरो आरो जै आगोलनिफ्राय जेरै माबाबोदो आरो इसोरो बांसिनसो माने जोंनि जायगाखौ लाजोबगोन आरोना ओंखायनो जोंनि मानसिफ्रा एसे नायनांगौ बेफोरखौ
औ बेबायदि जोङो आथिखालाव नै जोङो आथिखालाव माखासे थासारिफोरखौ नायनानै जोंनि समाजा जौगाबाय होननानै जेनेबा जों टाइमखौ बहुद भिलु होग्रा जाबाय। टाइमजों खारफाग्रा जाबाय बेयाव जोङो जोंनि दोरोङारि माखासे मुवा बेसाद गाननाय जोमनायानो जा गोबां सोलायलांजोब्बाय आरो। जेनेबा गोमालांजोबबाय जोङो मेसिनजों खारफानानै जोङो जौगालु बे मुगाजों खारफानानै जोंनि दोरोङारि बुस्थुखौ गोबां जों खोमाना लानाय बे बुस्थु खौ जों नुबाय आरो।
औ नंगौ।
गोदोनि समाव जोङो आखाइजों दानाय समाव जोंनो ओ हिसानसालियाव जि ज समाव जोङो आखाइजों दायोमोन बे समाव जोङो खुन्दुं बरन जेनानायनिफ्राय लानानै बे थावख्रि लुनाय नङा होमबा बेफोराव जानाय मासे मुवा बेसाद बेफोरथ' दा गैला जोंनियाव गोबांनावनो नोङो आरो बिनि उनाव जोङो थावख्रि लुनायनि उनाव जों खुन्दुं थुननो थाखाय बे जेन्थोर बाहायोमोन। सोरखिफोर आरो दानायाव गोनांथि जानाय बै नो खननायनि इयावबो जोंहा गोबां मुवा नांगौ जायो।
औ
हासुं बायदि बायदि गोबां नांगौ नङा होमबा?
औ औ नंगौ
दानायावबो नोङो हमना लादो साल खुन्था नांगौ। आरो बेबायदिनो बान गोजा बे थाथ गान्दै माखु रासो बायदि बायदि बुहुद बेफोर बुस्थुखौथ' जों गाव गावनो बानायना लाजो। जाबोमोन आरो मिथिंगानिफ्राय मोननाय बे बिफां लाइफांफोरनि बायदि जों बेफोर गोमालांजोबबाय आरो जेनेबा दाथ' गोबांनि बर' न' खरनि गोबां न'खरनावनो जोङो बे बस्थुखौ नुला जेनेबा
औ औ नुला उम
आरो बिनिनो दा गोमालांनाय हिसाबै फैबाय थानाय दस फन्द्र' बिस बोसोराव जेनेबा फैबाय थानाय गथ'फ्रा मा थार मा माखु मा साल खुन्था बेफोरखौ नागिरला बायग्रा जासिगोन आरो जेनेबा मोनथिया जाहैसिगोन नालाय बेदि
ओमफ्राय जेनेबा बेफोरखौ हमथाना लाखिनो थाखाय जोंनि जेनेबा मा ओ दोरोङारि आदब खान्थि जेनेबा जि दानायनि मा हमथानानै लाखिनो हागोन होननानै थाङा सानो
ओ बेखौथ' जोङो जेनेबा जोङो बे बुस्थुखौथ' हमथाना लाखिनांगोन नङा होमबा? फ्राय बिनि माखासे माबाफोरखौ माबायदि हमथाना लाखिनो हागोन बे बिनि सायाव जोङो एसे सानलायनांगोन आरो जेनेबा गासि नों सिगांनि बायदि गोबाव टाइम लानायजोंनो जोङो बेखौ मावफिनगोन ना जोङो बेखौ एसे आपडेट खालामनानै
औ
एसे आपग्रेड खालामनानै जों माबा मोनसे खालामनो हागोन नामा? बुस्थुखौ जों सानना नायनांगोन आरो आरो बेफोरखौ जोङो जुदि मेसिनजोंनो जोङो थाब जायो बेखौ खारनायखौ नायोबा जोङो जेनेबा बै लाखिनोबा जों मिउजियामफोर खालामना लाखि खिनायबो
औ औ औ औ बेबो मोनसे ओं
मिउजियामफोर खालामनानै दोनथुमोबा जों जेनेबा मोनथिगोन बे बुस्थुआ मा बुस्थुमोन?
औ
बिदि जागोन आरो दा आरो बिनि सायाव नोंथाङा माबाफोर बुंनो सानबावो नामा जेनेबा?
औ अ अ ओ सोलायबोनायनि सायावथ' नोंथाङा बु गोबां बुंबोबाय ओ ओमफ्राय आं दा माने बुंनो साननाया जेनेबा जों इखौ हमथानानै लाखिनो थाखाय जेनेबा खायसे खामानिफोर मावनांगौ होननानै आं सानो आरोना जेनेबा जों दा बे जोंनाथ' बिराद ब्रेन्डफोर दिहुनबायना बिराद बिबार ब्रेनद मा बा ब्रेन्द दिहुनसो सोबायना बिसोर माने ओ जुदि जोंनि हारिमुखौ बा ओ जोंनि गोदोनि मेथदखौ जेनेबा माबायदि जि दायोमोन बेफोरखौ जेनेबा हमथानानै लाखिनोब्लाथाय बे जायफोरा माने एसे रां गोनां मानसि बिसोर बायदिया जेनेबा उइबिं खुलिनायफोराव ना एसे